हेल' नोंथां औ खोनादों नोंथां
आं नोंथांनाव फन हरनायनि जाहोना जाहैबाय नोंथांनाव सम दङब्ला आङो नोंथांजों जोंनि बर'फोरनि हारिमुवरारि एबा दोरोङारि मागो दमासिनि सोमोन न्दै सावरायनो थाखाय फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा बिनि सोमोन्दै फोरमायलांदों
औ जेरै मागो दमासे दमासियाबो जोंनि मोनसे बर'फोरनि रंजानाय फोरबो आरो नोंथां बेखौ जोङो दैज्लां बोथ बो थोरजोबना जेरै जोंना दैज्लां बोथोर समाव जेरै जोङो माइब्रा माथा बेखौ जों गायनाय जायोना नोंथां बेखौ जोङो जेरै मागो दमासियाव जिरायनानै जोङो जानाय जायो आरो नोंथां बे स समाव गिबियावनो जोङो मागो दमासिनि मागो दमासियाथ' जानुवारि फुखु दानाव जानाय जायो आरो नोंथां जेरै गोजां बोथोर समाव आरो गिबियावनो जोङो जेरै जोंना नाराथुरि जायोना जेरै जों आबादखौ हानानै जोंना नारा थालाङोना नों बेखौ जों हानानै जेरै भेलाग्रुब आलायनो थाखाय आरो जोंना खाना जेरै लावखार ओंखाम जानाय जायो नालाय नोंथां बेयाव जोङो न' बालायनाय जायो आरो मोनसे थोरिनि न' बेनि उनाव आरो जोङो फेलाग्रुब आलायनो थाखाय गिबियावनो जोङो बिजलि औवा बेखौ जोङो जेरै जोङो दाननानै बेखौ गिदिंजोबनानै जोङो
औ
खानाय जायो सायाव जों खा थबनानै बिनि सिङाव जेरै जोङो नाराखौ सोना होनाय जायो आरो नोंथां
औ
बेनि उनाव जोङो आरो थालिर बिलाइ गोरानखौ जोङो सायाव होनाय जायो बेनि उनाव आरो जोङो भेलागुरु सावनो थाखाय जेरै दाउखा नुयियावनो जोङो सिखारनांगौ होननाय दं आरो मानो होनोब्ला गोदोनि सुबुंफोरा बुंनाय लेखा जेरै दाउखा नुयो दाउखा सिखारयाव सिखारब्ला सिखाराब्ला जोङो थैनायाव जिब्ला दाावखा जायो होननायलाय गोदोनि सुबुंफोरा औ बेखौ फोथायनानै जोङो जेरै फुङावनो जोङो सिखारनानै दाउखा गाबियावनो दुगै लोबै सिखारनानै जोङो बे बेलागुरुखौ सावनाय जायो आरो नोंथां औ जों भेलाग्रुखौ मानो सायो होनब्ला जोंना जेरै ओ बेमार आजार खारो होननायलाय गोदोनि सुबुंफोरा जेरै भेलागुरनि अरखौ सायोब्ला बेनिखायनो जों फोथायना दासिमबो मागो दमासियाव फैलाखौ सावनाय जायो आरो नोंथां अर सायनाय जायो औ बे सान औ सो सरि ओ सुब ओ जेरै जोङो भेलाग्रु ओ सावखांनायनि उनाव जेरै जों बे खालिनो जोंना जेरै गय बिफांफोराव जोङो जिगाब खायो आरो नोंथां मानो होनोब्ला गय बिफाङाव जोङो सिगाब खायोब्लालायनो जोंना गय फिथाइया बुरजा थायो होननायलाय गोदोनि सुबुंफोरा औ बेखौ फोथायनानै जोङो गय बिफाङाव जिगाब खानाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जेरै जोंना ओ बिनि उनावहाय जोंहा जेरै से खालार खालि जोङो ओम गिदिरखौ जेरै जोङो मान होयो आरो नोंथां जेरै जोङो गोदान सि जोम गाननानै जोङो गिदिरखौ जेरै जोङो मान होयो ओमफ्राय गिदिरा जों गिदिरा उनदैनो बोर होनायखौ जों नुनो मोनो बे समाव आरो जोङो मागो दमासि समाव गोथै सि बेखौबो बावनाय जों नुनो मोनो आरो नोंथां औ बेनि उनावहाय जोङो जेरै बेनि अखानायैहाय जोंनि ओम जेरै जोंना फिथा सौराय देलायनानै जायो आरो नोंथां मागो दमासि समाव बे समाव जेरै माइब्रानि फिथा माथानि फिथा थायो आरो जोंना जेरै जोङो माथानि फिथा जोंनाथ' जेरै लावदुम फिथा जेरै लावदुम फिथा थाव सिथाव आरो एनथाब सिथ दा फिथा हासुं बेखौ सावनाय जायो आरो नोंथां जेरै जों गिबियावनो लावदुम फिथा सावनोब्ला जोंनाथ' लावदुम फिथाया माथानियानो जाखायो नालाय नोंथां बेनिखायनो दैहुयाव जोङो दैहुयाव सावनाय जायो आरो बेखौ ओ जोङो दैहुयाव दैखौ होनानै बेनि उनाव दैहुनि खफ' ओ खफ' फैयोना बेयाव बेवहाय जेरै टिक्लि खुगाजों जोङो सावनाय जायो आरो जेरै अनखौ होनायनि उनाव जेरै जोङो ओ नालेखर बिनि उनाव मिथा थाइ गुरु सिबिं होनानै बिनि ओ जेरै सायाव जोङो हि गो बा जेरै माथानि मुस्रिनि हिजों जोङो ओ बे ओ खोथि खोबथेनानै जोङो दैहुयाव होनाय जायो आरो जोरै दैहुनि फुग बेनि खफ' फैनायजोंनो बियो मोनगोन आरो नोंथां बेनि उनावहाय जोंहा जेरै एनथाब फिथा सावनोब्ला जोङो एनथाबाथ' जोंना माइब्रायासो जायो नालाय नों थां बेयाव आथा नांगौना नोंथां आरो माइब्रसो जोंनो आथ था थाखायो बेयाव जोङो टावायाव जेरै जोङो आखाइजों औ गलनो जोङो फेननैनै बेवहाय बेवहायबो जेरै नालेंखल मिथाइ गुरु सिबिं होनानै जोङो बेखौ सेरै जोङो बेखौ जाबनाय जायो आरो जेरै गल बालायनाय जायो बेनि उनावहाय जोंना नालेंखलनि लारु सिबिंनि लारु जेरै थावनि फि था बेफोर थाखायो आरो नोंथां मागो दमासि समाव जोङो बेनिबो न'खराव बयनिबो न'खराव जेरै जोङो फिथा सौराय जालायो आरो नोंथां बेनि उनाव आरो आरो मागो दमासि समाव जेरै जोंना लावदुम फिथा बेखौ जोङो ओ जोंनि न'खराव सोरबा मानसि थैयोबा बेखौबो जोङो बोसोरसे जायाब्ला थाय लावदुम फिथाखौबो सावनो मोना आरो नोंथां
औ
बेनि उनावहाय जोंनाव जेरै मागो दमासि समाव आलासि दुमसि बेखौबो फैनायखौ गोबां नुनो मोनो आरो नोंथां बेनि न खर बैनि नखर जोंना मागो दमासि समाव आलासि फैयो आरो जेरै जोंना बर'फोरनाथ' लोंनाया थाखायोना जेरै माइब्रानि जौ माथानि जौ बेखौनो जोङो मागो दमासि समाव जेरै जोंना बेदरनि आलि नानि आलि बे थ' थाखायोना जेरै जोंनिनो बर'नि दोरोङारि ओंख्रि जेरै अनला दाउ जेरै सबाय दाउ बेफोरखौ जोङो संनानै मागो दमासि समाव गासैबो आलासि दुमसि आरो न'नि फाय बाहागि जोङो जनो सेरै ओंखाम बोथिसे जालायो आरो नों थां मागो दमासि समाबो जोंनि बर'निनो मोनसे गोजोननाय आरो रंजानाय बोथोर होनना बुंजायो आरो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव मागो दमासिखौ माबायदि फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नों
औ हागोन नोंथां जोङो मिथिगौ जे मागो दमासि होनोब्ला जोङो जोंनि ओनसोलावहाय जानाय लोंनायनि फोरबो होननानै जोङो मिथि नाय जायो आरो जेरै नोंथाङा दहाय फोरमायनाय बायदिनो मागो दमासि फालिनो ब्ला जोङो बोसोरसे एबा द' दान सिगांनिफ्रायनो रेडि जानानै एबा थियारि जानानै थाखायो दैज्लां समावहाय जोङो जोंनो मागो दमासियावहाय गोनां जानाय माइ माइरं जों बेखौ आरो मा माइ माइरं नांगौ बेखौहाय जोङो थि खालामनानै आबाद मावनाय जायो जेरै जोंना माइब्रानि जोबोद गोनांथि दङ जोङो माइब्रा माइनि आबाद मावनानै लाग्रोयो बिनि उनावहाय आसु माइ माइसालि माइ बायदिसिना रोखोम नि जोङो आबाद मावनानै लाग्रोयो आरोखि बिनि अनगाबो जोङो बेजों लोगोसे बिदिनो सिबिं आबादखौ मावनानै लाखानाय जायो मानो होनोब्ला जों दमासि समावहाय फिथा बा एनथाब जानो थाखाय जोंनो सिबिंनि गोनांथि दङ आरो सिबिंखौ हाय जोङो फिथा एन्थाब जानायावल' बाहाया माब्लाबा माब्लाबा जोङो ओंख्रि हिसाबैबो जानायखौ नुनो मोननाय जायो बेजों लोगोसेनो मागो दमासि समाव जोंनिथिंजायबो नोंथांमोननि बायदिनो बेलागुर सावनाय जायो माइ हाखांनानै जिहेथु माइ हाखांनायनि उनाव थालांनाय माइनि नारा बे नाराजोंनो जोंथिंजायबो बेलागुर बानायो जोंनिथिंजाय गिबियावनो बेलागुर बानायनो था बानायनो थाखाय औवा बिजौ मोनसे औवा बिजौ थानाय मोनसे गोलाव औवा दानानै लाबोयो आरो बे बे औवाखौहाय मोनसे
औ
गुवार जायगा एबा दुब्लि बारियावनो गायनाय जायो बेनि उनावा गायखां सारिगिदिं बेवहाय माइ हाखांनानै थाबोनाय माइ दा बेखौहाय जोङो बुथुमनानै ज' खालामनाय जायो ज' खालामखांनायनि उनावहाय जुदि बेलागुरा थियारि जाबोयोब्ला जों बिनि सायाव बिफांनि माखासे बिलाइफोरखौ जोङो दैखोनानै होदेरनाय जायो आरो बिनि उनावहाय मोनाबिलि समावनो जोंनि ओनसोलथिंजाय बे बेलागुरखौ सावनानै रंजानाय जायो आरोखि बिनि बिनि अखानायैहाय सोरांस्लाबनो मोनै सान ओंखारैनि सिगांनो नोंथांमोननिथिं जिगाब खानाय बायदिनो जोंनिथिंबो गय खान्थाल थाइजौ जेसेबांनाखि फिथाइ सामथायाइ थायग्रा बिफां लाइफां दङ बेखौहाय सान ओंखारैनि सिगांनो माइ जिगाबजों दिरुं बानायनानै बा फेस्था खालामनानै खाथेनाय जायो दा बेखौ खाथेनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय जे जोंनियाव फोथायनाय दं जे जेरै अखानायै नाय लोगो लोगो फिथा जोङो फिथा सौरायाइ एन्थाब बायदिसिना ना जानो थाखाय गुबुननियाव थाङो थिग बिदिनो जोंनियाव फोथायनाय दं जे बिफां लाइफां बिफांफोराबो मा बुंङो गुबुननियावहाय थाङो होननानै जोङो फोथायनाय जायो दा दा बे थांनाय खौहाय जोङो खाबथानानै लाखिनो थाखाय माइ जिगाबनि दिरुंजों खाब थानानै लाखिनाय जायो आरोखि बेनि गेजेराव खाबथानायनि बेलायावबो माखासे फोथायनाय दङ जे
औ
माइ जिगाबनि अनगा गुबुन दिरुंजों खाबथाबोब्ला बियो जाया होननानै माइ जिगाब आरो थाराय नि दिरुंजों खानायखौनो जोंनियाव बांसिन नुनो मोननाय जायो बिनि उनावहाय जोङो बैसागुनि बायदिनो मागो दमासिनि फिथा सौराइ जानाय दिनखालि जोङो गेदेरा उन्दैखौ मान होनाय उनदैया गिदिरखौ गेदेरा उन्दैखौ अननाय बेखौ जों नुनो मोननाय जायो
औ नंगौ नोंथां
बेनि उनावहाय बयनिबो न'खर न'खर जोङो मोजां गोदान गाननाय जोमनाय गानखांनायनि उनावहाय बयनिबो न'खर न'खर जोङो फिथा सौर देनाय खोनानो मोनो आरोखि फुंबिलिनि समाव
औ नंगौ नोंथां
बेनि उनावहाय दसे सम एबा फिथा सौराय सौखांनायनि उनावहाय जोङो बिनि न'खर बैनि न'खर थांनानै फिथा सौराय जाहैलायनायखौ नुनो मोनो दा जों दानि समाव नुनो मोननाय जायो
औ
फखौ दानिया प्रेसार कुकार आावसो जोङो सावनायखौ नुनो मोनसै नाथाय गोदोनि समाव समाव बिब्दि नङोन बिथांमोना हा दोनि दोस्राव एबा ओ माखासे दैहु बेवहायनो बिथांमोना सावोमोन।
औ।
फिथा बानायनो थाखाय बिसोरो गिबियावनो ओ माइसालि माइ एबा जोसा माइनि माइरंखौ दैयाव सोमनानै लानानै ओ मोनसे उवाल एबा दिखियाव इसोर सौनानै लाग्रोयोमोन सौखांनायनि उनावहाय सौरायाव दिहुनना बे दैग्लिनाय गुन्दै बेखौहाय दैजों मोजाङैनो नानानै लाग्रोनाय जायोमोन मानो होनोब्ला देनानै मोननाय बे माइनि माइरंनि गुन्दैया दाइरेक्ट खेबसेयैनो फिथा जाया। ओ बिनि उनाव दैजों मोजाङै नायखांनायनि उनावसो जोङो थि खालामो दे ओ बियो ओ फिथा सावनो थाखाय ओरै ओ थियारि नंगौना नङा जुदि थियारि जाबायब्ला दैहुआव ओ सिगाङावनो। अराव होनानै दोननाय दै फुदुंनाय। बेवहाय ओ खेथलिनि मोखांजों एबा मुख्राजोंहाय
औ।
खफ'आव होनाय जायो आरोखि बिनि उनावहाय आरो बे फिथाइयावनो जायगा लायै जायगा। जोङो आथिखालाव नुनो मोनो जे ओ। फिथाया गोथाव जानायनि थाखाय सिनि ओ सिबिं आरो खायफा खायफाया गुर मिथाइनि होनाय जायो। नालेंखर बायदिसिना होनाय जायो। बिदि बिनिद फ्रायबो एनथाबखौबो जोङो जानोब्ला ओ बानायनोब्ला गिबियावनो।